खोनादों ना नोंथां
औ खोनादों
औ नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव गुवारै सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां आंनो सम होनो हागोन ना
औ नोंथां हागोन
औ जे जोंनोहाय जिउ खुंनायनि बेलायाव जोंनो जिउ खुंनोब्ला मा मानि गोनांथि थि जायो नोंथांनो एसे फोरमायना होनो हागोन ना
औ जिउ खुंनायनि बादै
औ
जोंनावथ' जिउ खुंनाय होनोबाथ' जोङो नायोबा सिगाङावनो जोङो जेनेबा जानाय लोंनायखौ नांग्रोगोन जानायनि उनावहाय जोङो जेन'बा बैफोर जानाय लोंनायखौ जोङो मारैहाय मोनगोन बिनि थाखाय जेन'बा जोंनो फैसा नांगोन फैसानि उनाव जोंनो माखासे मावनाय खामानिफोर नांगोन जेनेबा जोङो जानो थाखाय माबाफोर नांगौबा जोङो जेन'बा माइफोरनिफ्राय जेन'बा माइफोर गायनांगोन जोङो बेनिफ्रायसो जोङो माइरंखौ मोननानै जोङो जानो मोनगोन आरो जोंनि साफ्रोमबोनि नांगौ जानायफोरखौ सो सुफुंनो थाखाय जेरै गाननाय जोमनाय बेफोरखौ सुफुंनो थाखाय बा जानाय लोंनायनि माखासे संख्रि बानलु बेफोरखौ बायनो थाखाय जोंनो फैसा नांगोन बे बेखायनो जोंनो माखासे खामायनायखौबो नांगोन आरो ना जेन'बा ज बा खामायनाय बेखौबो नांगोन आरो ओरैनोथ' थांनानै थासान्दियावहाय जोंनो नांगौबाथ' बुस्थु खौथ' गोबां रोखोमनि नांगौ जेरैहाय जोंनि थांनानै थानायावहाय जोंनो बेफोरबायदिनो थानो थाखाय न'फोर नांगोन आरो थांना थानायावथ' बिदिनो गोबां रोखोमनि जोनो मोननो हायो जेनेबा जों थांनानै थासान्दियावहाय जोंनो जेन'बा जानो थाखाय जोंनि जानायनि थाखाय जों गावनो मावनांगोन आरो जोंनि जानायनि थाखाय जोंङनो माने नागिरनांगोन जेरैहाय जों गोदो गोदायनिफ्रायनो जेन'बा जोंनि जानाय लोंनायखौहाय जोङो हाग्राफोरनिफ्रायनो जेने बा बिफां जेनेबा बिफां लाइफां बेफोरनिफ्रायनो जेन'बा मैगं थाइगंफोरखौ बुथुमनानै लायोमोन आरो जे जोंनो गाननो जोमनो थाखाय नांगौखौहाय जोङो जेन'बा जोङो इन्दिनि एम्फौफोर लुनानै बेनिफ्रायनो जोङो बेखौहाय गुबुन गुबुन रोखोमनि गाबहानै जोङो बेफोरनिफ्राय जि बानायना लायोमोन थिग बेबायदिनो जोंनो नांगौखौहाय माने जोङो थिनानै लानांगौ आरो आरोना जेरैहाय औ सिगांनिफ्राय आरो दायो सिगांनि लाइफआ जेसेबां माबामोन खस्थ'मोन दायो एसेबाबो माने इजि जानानै फैबाय आरो ना नोंथां दा नोंथाङा बेनि आथाययाव मा बुंनो हायो बुंनो सानो दा मा मा नांगौ जेन'बा दा थांनानै थासान्दियाव जोंनो मानसिफोरनो मा मानि गोनांथि जानानै फैयो
जोंनोथ' जिउ खुंनायनि बागै बुंनो थाङोब्ला नोंथाङानो एसे आगोलाव बुंलांखाबाय जे जोंनो जानो जोङो फार्स्टआवनो जाग्रोनायखौ नांगौ होननानै नोंथां सेकेणडआवनो बुंलांखाबाय जे जों फार्स्टआव जिउ खुंनोबा जोंनो नांग्रोगोन नो फारसटअफ अल फैसा फैसाखौहाय जों माने फ्राय मोनो होनबा जों गावबा गाव खस्थ' खालामनांगोन अब्लासो जोंनियाव फैसाया फैगोन जेरैहाय जोङो जे जे न'खराव हौवा मानसि गैया बे न'खरनि बागै होनोसै आं दाहाय जे जि न'खराव जों सि गैया बे न'खरावहाय जोङो गावनो हिनजावानो गोख्रों जानानैहाय गावनो जे बेफार फालांगि बेफोरबायदि मैगं थाइगं बायदिसिना मैगं बेफोरबायदि गायनानै जे ओ जि बायदिसिना बेफोरबायदिखौहाय गायना लानानै बेफोरबायदि फिथाइ सामथायाइ बेफोरबायदिखौहाय जोङो गायना लानाय खौ आङो लुबैयो आरो बेफोरबायदि हौवा गैयै न'खरावहाय जों न'खराव जे न'आव हौवा गैया बे न'खराव बेफोरबायदि जोङो आबाद मावनानैहाय बेफार फालांगि बेफोरबायदि होनानै होनानैहाय जोङो जोंनि न'खरखौहाय सालायलांनो हायो आरो हिनजाव मानसियाहाय अब्लासो जोंनि आखयाव फैसा फैनानै जोङो जे जों माइरं जों जि बुस्थुखौ जागोन बे बुस्थुखौहाय जोङो गोसो बायदि बायना जानो हागोन नङा होमबा नोंथां बिनि उनावहाय जोङो नुनो मोनो जे आरो गुबुन गुबुन बेफोरबायदिनो बेफार फालांगि खालामनो हायो जे जोङो बेफोरबायदि इन्दि जेखौ बुङो जोङो लाथानि फिथोब लाथानि फिथोबजों बानायनाय अरिजिनेल माने मा खालि बेफोरबायदिखौहाय जोङो गावनो गाव हारसिंनो लुनानैहाय बेखौहाय जोङो गावनो गाव हारसि बिदिनो दानानैहाय बे गला बा बाजार बेफोरबायदियाव जोङो फाननो हानायखौ आं सानो आरो बेफोरबायदिनो जे दंबावो से गुबुन गुबुन जे हिनजावफोरा दाउ फि फिसिनाय अमा फिसिनाय बोरमा फिसिनाय बेफोरबायदि गुबुन गुबुन बायदि बेफोरबायदि आदब खायदा बाहायनानैहाय ओ जोङो हिन्जाव मानसिफोरा बेफोरबायदि खामानिफोरखौ मावनानैहाय जों गावनि न'खरखौहाय सालायलांनो हायो जे जोङो दा जों दाउखौनो जे फार्म बानायनो लाबाय दाउनि दाउनि माने जोङो बेफार फालांगि होनो सानोब्ला जेन हिनजाव मानसि खौथ' एफाबो होनाय खोनाया बेफोरबायदि नाथाय जे न'खराव हौवा गैया बे न'खराव थ' जों जेरैबाबो खामानिखौ मावना जाखानांगोन नालाय जे जों जेब्ला दाउनि फालांगि होनो सानो अब्लाहाय जोङो फार्स्ट अफ अल दाउ फिसा जोङो जोलै बानायग्रोनांगोन बेनि उनावहाय बे दाउआ जेब्ला जोङो मोजाङै देरबोयो जेब्ला बे बेखौहाय जे जों दाउफोरनावबो नुनो मोनो जे मेगनफोराव आइ देरनाय ब माब मोनसे से जाना बेफोरबायदि थैनायखौबो नुनो मोनो अकसमात अकसमात बेमार जानानै थैनायखौबो जों नुनो मोनो बिनि उनावहाय बे दाउखौहाय जोङो मोजाङै जथन' लानांगोन बेनाव मा जादों जायाखै जों बेखौ नायनानैहाय बेयो जेब्ला से मासनि बारो अब्ला जों बे दाउखौहाय भेक्सिन होनांगोन जे भेक्सिन होनायनि उनावहाय बे दाउआ जुदि मोजाङै सेरसे बा आदाबफ्रा बेफोरबायदि जाबोहांनाय जायोब्ला जोङो बे दाउखौहाय गावनि नांगौ गावनि नांगौखौ सुफुंनो थाखाय जोङो बेखौहाय जोङो गला बा बाजाराव बेफोरबायदियाव फाननो हायो आरो गुवाहाटि फायखारि दानाथ' गोबां ओंखारबाय नालाय जों बेफोरबायदिनोबो हरनो हायो आरो आरो गावनि न'खरनि संसार गथ' गथायनि फरायनायनि बेफोरबायदियावबो जों सुफुंना होनो हायो आरो आरो जेरैहाय बोरमानि फालांगि बुंनो थाङोब्ला बोरमानि फालांगि माने बोरमानि फार्म होननो थाङोब्ला जे जों न'आवनो थानानै बोरमाखौहाय फाननो हायो आथिखालावथ' नुनो मोनखायो जे गामि गामियावनो हाबनानै बोरमाफोरखौहाय लांफैनायखौहाय जे बोरमा बोरमा फालांगि बोरमा फाननो बोरमा फार्म खालामनो सानोब्ला जों फार्स्ट अफ अल बेफोरबायदि दाउफोर बायदिनो बिनि जोलैखौहाय मोजां सायख'ग्रोना लानांगोन बेनि उनावहाय जोङो बोरमाखौहाय मोजाङै बिलाइ सिलाय बेफोरबायदि हाननानै होबाय थानांगोन आरो बोरमाखौबो बेफोरबायदि पुस्ता जानायनि मोजां जानायनि थाखाय जों भेक्सिन होनांगोन जेब्ला बे बोरमाया मोजाङै देरबोयो आरो बाहाय फान्थानि माने बाहाय लथ्र'थ्र' जायो अब्ला बे बोरमा खौहाय जोङो फानथाब्ला खासिबो होननो बेखौ खासिबो खालामनो हायो आरो खासि खालामनानै गदोर बेफोरबायदि खालामनानैबो दोननो हायो बेनि उनावहाय जोङो बे खौहाय जोलै उम जोलै बाहा बारि होनो थाखायबो जों बेफोरबायदि माने खासिखौ नङा फान्थाखौ बेफोरबायदिखौ लाखिनो हायो आरो बेनि उनाव जेब्ला बे खाथि खालामामनाय बोरमाया मोजाङै गिदोर जागोन अब्लाहाय बेखौहाय जोङो गावनि जिउनि नांगौथिखौ सुफुंनो थाखायबो जोङो फाननो हायो आरो बेफोरबायदिनो जों बेफोरबायदि बोरमा फान्थाखौहाय लाखिनानैहाय बेफोरबायदि जोलैनो थाखाय माने लाखिनानैहाय जों बेफोरबायदिनो फिसाफोरखौ बारायहोलांनायखौबो जों नुनो मोनो आरो जे जोङो अमानि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला अमानि बेलायावबो बेफोरबायदियानो जे जोङो मोजाङै मोजां जोलैखौहाय लाग्रोनांगोन बिनि उनावहाय जेब्ला बे अमाखौथ' जों मिथिखायो बेसोरनि दिनाव बेसेयाव बे अमाया फुलिनानै फिसा जायो बे अमाया सोरनाबाथ' खाफाल गाज्रिबा मासे मानैबो जानाय नुयो सोरनियाबाथ' दसथा बार'था बेफोरबायदिबो नुयो। जे सोरनबा खाफाल मोजां गाज्रि बेफोरबायदिबो थायो नालाय जे जेखियानो जाया मानो जों बेफोरबायदिनो अमा फिसाखौबो बेफोरबायदिनो जाहोनानै जेब्ला बे अमा फिसाया मास मोनसेनि बारो आदार जाहांनाय जायो अब्ला जों बे अमाखौहाय ओ भेक्सिन होनो हायो आरो बेफोरबायदिनो मोजाङै पुस्था जाबोनायनि जे बे अमानियावनो जाहाथे बोरमा बे अमानायाव जाहाथे ओ बेरामा साग्लोबा आरो बेफोरबायदिनो साग्लोबनानैहाय डाइरेक्ट खनसे लागैनो बेफोरबायदि बाब्राबना थैनायबो बेमार बेफोरबायदि ओंखारसोयो नालाय अमानिया दाहाय जोंनि ओनसोलावनो जागासिनो बेफोरबायदि बेमाराहाय। जों बिनि थाखायबो बारग'नो थाखाय अमाखौहाय जों बेबायदि भेक्सिन होबाय थानांगोन। जेब्ला बियो फानजानाय जासिगोन अब्लाहाय तिन मासनि जासिगोन। अब्ला बे अमाखौहाय जोङो बाजार बा गला बेफोरबायदि यावनो बेफोरबायदि-बेफोरबायदियाव जों फानहैनो हासिगोन आरो फाननायनि उनावहाय जोङो ग गथ' गथायनि नांगौफोरखौहाय जों सुफुंनो हासिगोन आरो बेनि उनावहाय जेब्ला जोङो मायोबा मोनसे आबाद मावनो थाङोब्ला जेरैहाय जों हिनजाव मानसिफोराबो जेरैबाबो माव खानो गोनां जागोन गावनि नांगौखौ सुफुंनो थाखाय। जेरै जों बुंनो थाङोब्ला जे जे गुबुननि हेफाजाब लानानैहाय जे न'निफोर जानाय हौवा मान बिजे बेफोरबायदि गेदेरफोरबा बेफोरबायदि जानायखौहाय जों हि माने मदद लानानैहाय बिनि बेफोरबायदि जों थिखा बा मायबा बेफोरबायदि लानायखौबो नुनो मोनो जे बेसर फोनाय बेसर फोनाय आरो बेफोरबायदिनो गुबुन गुबुन आबाद खामनायखौबो जों नुनो मोनो हिनजावफोरखौहाय। जे बेसरनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला जों बेसर फोनो थाखाय जोंनोहाय फार्स्ट अफ अल आङो दुब्लिखौ मोजाङै हालेवना लानांगोन जोङो। हालेवनायनि उनावहाय जों बे दुब्लियावहाय बेसर बेगरखौहाय मोजाङै गारनानै होनांगोन आरो फोनानै माने सास्रिनानै होनांगोन आरो। बिनि उनावहाय बेयाव जेब्ला बियो मोजाङै माने ओ फोखाङो अब्लाहाय जों नुनो मोनो जे बेवहाय जे दाउफोरा हाबनानैहाय जाहाथे बेनि बेसर होनायखौहाय फोना होनायखौहाय दाउआ जायाथे होननानैहाय जोङो मुर थि बा बेबायदि बेफोरबायदि बिरनाय मोनसे पिकसार होनायखौबो नुनो मोनो आ रो बेरा होना होनायखौबो नुनो मोनो। बे बेसरा जेब्ला मोजां जाबोगोन अब्लाहाय जों नुनो मोनो जे बे बेसरावहाय जाहाथे एम्फौफोर जायाथो होननानैहाय मुलै होना होनाय दि पि हासार पटास बेफोरबायदि होनायखौहाय नुनो मोनो आरो। बे बेसरा जेब्ला मोजां जाबोगोन अब्ला जों नुनो मोनो जे बेवहाय फिथाइ जाबो हांनायखौहाय जेब्ला फिसाय जाबो हाङो अब्लाहाय जों नुनो मोनबावो बे टाइमावबो एम्फौ जानायखौहाय। बे टाइमावबो एम्फौनि मुलै होना होनायखौहाय जों नुनो मोनो। बे एम्फौआ बेनि उनावहाय जेब्ला बे बेसरा मोजाङै राजोब गोन रानगोन अब्लाहाय जों बे बेसरखौहाय हा